औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ दा औ फ्रि औ।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो होनना हरदों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ। हा गोन हागोन नोंथां हागोन।
औ औ ओ औ खोना औ खोनादों नोंथां। औ।
औ।
बिदिब्ला टपिकआनो जाहैबाय जोंहा ओ बर'फ्रा गामियाव थानानै रायजो जाग्रा एबा गामियाव थानानै ओ गोबां जिब जुनार फिसिनानैहाय रां आरजिग्रा मोनसे जाथि ओ बेवहाय नोंथाङा ओम दाउ अमा बा जिब जुनारफोर फिसिनानै मा मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेफोरखौ माबोरै फिसिनाय जायो आरो ओ बेनि सोमोन्दै गुवारै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला।
जोंनि ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिनानै मोजां मोनग्राखा नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे बर' बर' न'खरफोरा मा खालामदों गोदो गोदायनि फ्रायनो जिब जुनार फिसिनानै गावनि न'खरखौहाय फोथांनानै लाखिबोदों। जेरै गथ' गथायनि फरायनाय नङा होमबा गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि बायदिखौ माने आरजिबोदों आरोखि दा गिबियावनो आं बुंनोसै दाउ फिसिनाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
दाउ फिसिनाय होननानै बुङोबा न'खर न'खर जोंनियाथ' मा थायो दाउ थाखायो ओ गोदो बांसिन दंमोन बांसिन बिबाङाव फिसिनाय जायोमोन दा दाउ फिसिनाय होननानै बुङोबा जोंनिया दाउ फिसिनो थाखाय गिबियाव जोंनो मा नांगौ दाउ बिमा नांगौ जायो नङा होमबा? दाउ बिमा जों जा अ जा दाउ बिमाखौहाय जों मा खालामो मोनसे खाथाख' जाय खाथाख'आव जोङो मा खालामनाय जायो दाउखौ जों बिदै दैहोनाय जायो जिबा सानसिम बा नैजि सानसिम बियो बिदै दैगोन बिदै दैखांनायनि उन उनावहाय जों जायखौ बुङो ग'नाय नङा होमबा दाउ गन्द्रायाव जों बेखौ गहोनाय जायो गहोनानै बिनि जेब्ला फिसा ओंखारगोन नङा होमबा?
औ
फिसा ओंखारोब्ला जों खाथ' माने खाथाख'निफ्राय जोङो बोख्लायनानै बेखौ मोजाङै आबाद खालामनानै जों बेखौ फिसिनाय जायो आरोखि। दा बेबायदि आरो दा बेजों लोगोसे जोङो दाव फिसिनाया जाहैबाय ओ सिगां समावहाय जोङो दाउआ जेब्ला एसे गिदिर जागोन नङा होमब्ला? जोङो अब्ला बेखौ मा खालामो जायनाखि दाउज्लाफोर थायो बेखौ जों खासि खालामनानैबो फिनाय जायो जों नुबोदों गोबां माहोन न'खरफोराव बा बर'फोरा जायनाखि मै खोम गामि बा संसार जानाय न'खरफोरा मा खालामो दावफोरखौ खासि खालामनानै गोबाव समनि थाखाय फिसियो नङा होमबा? जायखौ जों फानोबा मोजां रांखावरि जोङो मुलाम्फा मोननो हायो होननानै आं सानो आरोखि आरो बेजों लोगोसे दाव फिनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जेब्ला जोङो गामि ओनसोलावहाय जोङो जेन'बा आबाद मावनाय सम बा जेन'बा आलासि दुमसि फैनाय सम नङा होमबा बैफोर समावहाय जोङो बेदर हिसाबै जानो थाखायबो जों बे दाउखौ माने फिसिनाय जायो आरोखि बेबायदि आरो। दा गोदोनि समावहाय जोंनाव माखासे रोंगौथि खम हिसाबै गामि सिङावहाय जोङो मा खालामोमोन माखासे ओंखाम बा माखासे जायनाखि ओ जोंनि आग्लायनाय ओंखाम बा एंखुर बायदि बायदिजों जों दावखौ फिसिनाय जायो नङा होमबा? दानि जुगावहाय जों मा खालामबाय जों बुहुत माने गुबुन गुबुन जायगायावहाय जों नुनो मोनदों जे दावखौ जोङो माने गोबां बिबाङावहाय फिसिनो हमदों। जेरैहाय जोंनिया जेन'बा जायखौ जोङो फार्म होननानै बुङो नङा होमबा? फार्मवहाय जोङो सेेरोजा बा नै रोजा थाम रोजा जों दाउखौ फिसिनाय जों नुनो मोनदों आरोखि। जाय फार्मावहाय बांसिन गोबां बिबाङै मा खालामनाय जायो माखासे रासाय माने रासायनारि मुवाफोरखौ होनानै बा बाहायनानै जा जायगायावहाय माने बांसिन प्रटिन दङ बेखौ बाहायनानै खम समनि बिबाङावनो माने बेखौ फिसिनानै जाहोनानै माने गोबां रांखावरि आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। बेबायदि आरो। दाव होननानै बुङोबा दावआबो मोननै रोखोमनि दं जेरेखम लकेल दाउ जायखौ जोङो फार्मावबो फिसिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे न'आवबो जों फिसिनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे नैथिया जाहैबाय जोंनिया माने बयलार दाव होननानै बुङो। जाय ब्रयलार दावखौहाय जोङो सुबुं सानखो बांनायनि थाखाय नङा होमबा?
औ औ
समनि गेजेरावहाय जाग्रा आदारखौ जों बांहोनो थाखाय जों बानायनाय जादोंमोन। दा बै बयलारखौहाय मा खालाम नाय जायो मोनसे फार्मनि गेजेरजों फिनाय जायो बेखौ न'आव फिनाय जाया बेखौ जोङो फार्माव फिनानै सम बायदियै बेनो आदार होनानै नै माने नै दान बा नै खावसे दाननि गेजेराव बेखौ नै केजि बा थाम केजि बानायनानै रांखावरि मुलाम्फानि थाखाय जों बेखौ गुबुन जा बेयाव माने फानहरनाय जायो बा दैथाय हरनाय जायो आं बेखौ नुदों आरोखि। बेबायदि आरो दाउ फिसिनायनि बेलायाव आं बेखिनिखौ मोनथियो आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दाउ फिसिनाया गोबां माने रांखावरि मदद होबोदों जोंनि बर' न'खरफोरावहाय मारै होननानै बुङोबा गथ' गथायनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद नङा होमबा? जों फिसिनाय दाउखौ फाननानै बा जोङो बाजाराव लांनानै फाननानै जों मा खालामो गस्ला लंपेन्ट बायदि बायदि जों बायनानै होयो नङा होमबा? जानाय आदार बायदि बायदि जों लानानै फैयो बैखिनिखौ आं नुनो मोनदों आरोखि। बेबदिया आरो। दा बिनि अनगायै जोङो गोबां जों जिब जुनार फिसियो जेरखम मोसौ नङा ओमबा सिगां समावहाय जों मोसौ होननानै बुङोबा मोसौखौ जोङो जोंनावहाय सिगां बर'फोरावहाय बर'फोरनावहाय गामि गामि गंफ्रोमबो न'खराव मा थायोमोन मोसौनि गलि थायोमोन नङा होमबा?
औ औ
दा मोसौनि गलि थायोमोन जों बिनिफ्राय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जों मोननो हायोमोन। जेरैहाय जोङो मोसौ फिसिनानै जों गाइखेर दिहरो माने दिरुनो नङा होमबा? बे गाइखेरखौ फाननानै जोङो माबा मोनो मा होनो रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ जोङो फिसिनानै जेब्ला बेखौ फानहरगोन अब्लाबो जों रांखावरि आरजिनो हायो। नाथाय आथिखालाव जों गोबां गामिफोराव बा जायगाफोराव जों नुनो मोनदों माने गंसे न'खरावहाय मासे मानैनिफ्राय बांसिन बा माथामनिफ्राय बांसिन जों मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोना आरोखि।
औ औ
दा बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनो नांगौ बायदि बिबाङै जोङो मा गैला फोथारफोर गैला बा जोंनिया मा गैला नांगौ बायदि बिबाङै जोंनाहाय गांसो बा जानाय आदार गैला दा बैबायदिनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोसौ फिसिनायखौ आं खम जानाय नुनो मोनदों आरोखि। दा नोंथांमोननि जायगायावहाय मोसौखौ माबायदि फियो बा जिब जुनारखौ माबायदि फियो नोंथाङा एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथाङा जोबोद ओ जिब जुनार बा न'आव फिसिनाय ओ दाउ मोसौफोरनि सोमोन्दै जोबोद मोजाङै ओ आंनो फोरमायनानै होलांबाय दा आंनि मिथिनायावबो बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोल फोरावहाय ओ बर' न'खरफ्रा एबा बर' आइजोफ्रा बांसिनानो माने आबाद आरो जिब जुनार फिसिनानैनो जिउ खुङोबा ओ न'खर दैदेनलाङो ओ जेरैहाय हांसो दाउ बोरमा फारौ बिदिनो फुख्रियाव ना बेफोरबायदि फिसिना माने रां आरजिनानै बै रांफोरखौ गोनां खामानियाव बाहायो आरो जेरैहाय नोंथाङा दाउनि सोमोन्दै जोबोद गुवारै फोरमायनानै होलांबाय दा ओ मोसौनि बेलायावबो बेनो ओ नोंगौ जोबोद खम जालांबाय जोंनि गोबां जायगाफ्रावनो गामि ओनसोलबाबो माने ओ न'खर न'खर गोबांथार मोसौखौ जों नुनो मोनला आरो। माने गोदोनि समाव गंसे गलियावनो जि नैजि गाहाम ओ बा बानिफ्राय द' गाहाम स्नि गाहाम बेफोरबायदि मोसौ थानायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय आ थिखालाव नुनो मोनला बेनि जाहोनखौ ओ नोंथां बुंनायजों बुंनायजों लोगोसे आं नै बेखौबो सानो जोंहा खेथि मावनाया माने
औ
ओ जोङो गोदोनि समावहाय मोसौजों हालेवोमोन नङा ओमबा?
औ नंगौ नं
औ आथिखालावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि बायदिसिना मेसिन पावार टिलार माबा ओ ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय नालाय दा जोङो ओ खम समनि गेजेरावहाय बांसिन खामानि होनना बुंदों जायखौ बेखौ ट्रेक्टरजों जिबि बिघा, नैजि बिघा, बाजि बिघा गाहाम जोङो माने दसेनो आबाद थिखांनाय बा दसेनो हालेवखांनायखौ लुबैयो। थिग बेबायदिनो माने गोदोनि दोरोङारि बायदि मोसौजों सानसेयाव दब्लायनै दब्लायथाम बेबायदि एवनायखौ माने ओ बयबो मा होनगोन समनि आंखाल नालाय बेबायदि जाला बिनिखायनो मोसौ फिसिनायाबो खमायलांबाय होननानै आं सानो आरो दा जों औ अब्लाबो जों मोसौ गाइफोर फिनानै माखासे मुलाम्फाफोरखौ जों दाबो मोननो हायो। जोङो बै मोसौफोरखौ फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो लोगोसे मोसौ गायनिफ्राय जोंहा गाइखेर मोनो नङा होमबा। औ बे गायखेरखौ खौबो जोङो ओ गोबां माने बायदिसिना मेथाइ बाटार माबा माबि बिदिनो मा होनगोन गाइखेर दाखा बेफोरखौ जों बानायनो हायो आरो बे गाइखेरा जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां जामु। बेनि थाखायबो जोङो मोसौफोरखौ फिनो हायो। दासिमबो जोङो बे मोसौनिफ्राय माने गाइखेरनिफ्राय रां खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो। ओ बेजों लोगोसेनो जेन'बा हांसो हांसोआबो थिग ओ दाउ फिनाया जेरै बेबायदिनो। जोङो हांसोनोबो नांगौ रोखोमनि गुन्दै माइ माइरं बेफोरखौ जाहोनानै फिनानै फेदेरनानै जोङो दाउदैफोरबो मोनजायो आरो हांसोखौ जेन'बा आलासि दुलासि बा सावरि बादालि फैनायफ्रावबो जानायफ्रावबो जाहोनो हायो आरो थिग बिदिनो हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो बै रांफोरखौ न'खर सालायनाय संख्रि फानलु जानाय गथ' गथाइ फोरोंलांनाय बेयावबो जोङो बाहायनो हायो होननानै आं सानो आरो।
औ।
जोंहा बिनि अनगायैबो फुख्रियाव ना फिसियो। बेखौबो जोङो ओ जानो थाखायल' नङा लासिनो फाननो थाखायबो जों फिसिनो हायो।
औ।
बे फुख्रिनि नायावबो जोङो बेबायदिनो नांगौ रोखोमनि गांसोफोरबो हानानै होनो हायो गुन्दैफोर सारना होनो हायो बिदिनो ओ रासायनारि आदारफोर जायखौ होयोब्ला थाब देरो बेफोरखौ होनानैबो फेदेरनानै जोङो बे नाफोरखौ फाननानैबो माने न'खर सालायनो हायो होननानै आं सानो आरो।
औ
होमबा समाबो जाबाय नामा नोंथां जोंना?
औ जाबाय जाबाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनायनि थाखाय।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
गोजोनथों।
औ गोजोनथों।